औ
नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनादों ना?
औ
औ बिदिब्ला नोंथांजों आङो बैसागुनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा ओ सावरायजागोन ना?
औ जागोन नोंथां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
औ दे बिदि
गिबियावनो ओ मोसौ थुखैनाय जाग्रो फैयो बैसागोनि बेनिफ्राय बिनि उनाव ओ एक थारिखआव जेनेबा बाथौ खाला लगायनानै गिदोर गोलावफोरखौ गथ' गथायफोरा खुलुमो आरो बेनि फ्राय बेनि अखा नायै ओमफ्राय मोसानाया सातदिनसिम जायो आरो जों औ
बुंलाय नोंथां
औ बिनिफ्राय सातदिन सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथायाइ गासैबो ज' रंजायो आरो खाम सिफुं जाथा लानानै बेनिफ्राय खायफायादानिया बसजों मोसायो आरो
औ
औ बेनिफ्राय नोंथांमोननिथिं माबोरै एसे फोरमाय
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बैसागुखौ गोदोसो से दान फालियोमोन होननानै जोङो खोनानो मोनदोंमोन आरो ओ नाथाय दानिया ओ बयहाबो समनि आंखाल नालाय बेनिखायनो जोङो ओ स्नि सान फालिनायखौ नुयो आरो बे स्नि सानखौ जोङो ओ गोबां मुं होनानै फालियो जेरै गिबियाव मोसौनि बैसागु आरो नैथियाव मानसिनि बैसागु बिब्दि होनानै फालियो आरो। जोंङो आरो बेनि बेनि उनाव बे जा ओ सेथि सानखालि मोसौनि बैसागु फालियो। बेखौ जोङो फालिनो थाखा। थाखाय बे मोसौनि बैसागुनि सानसे सिगांनो मोसौखौ जोङो थुखैनो थाखाय। थाखाय बायदिसिना जिराद जेरै हालदै लाव। फान्थाव दिग्लिलिथि थाराय बायदिखौ बुथुमनानै ला। हायो आरो। आरो जेब्ला। मोसौनि बैसागुनि सान फैयो। अब्ला जोङो फुङावनो। दुगैयै लोबै आलारि बाथि। बाथि सावखांनायनि उनाव। मोसौनियाव जोंङो। बे बे सारायनि जे हांगार बेखौ जोंङो दिहुननानै थाव गुबै फोननानै। मोसौनि मोदोमाव। बा नखराव ओ जि जि जिब जुनार दङ। बेसोरनि मोदोमाव जोंङो बेखौ। फोथा फोननानै होयो आरो। बेनि उनाव। जोंङो मोसौखौ फख्रि बा दैखर बा जाय जायनि जा दैमाफोर दङ। बेवहाय थुखैनो लानानै। थाङो आरो। आरो थुखै। थांनायनि उनाव जेब्ला जोंङो बेसोरखौ दुब्लि फोथाराव हैयो अब्ला जोंङो बिसोरखौ जा बे हानानै लानाय हालदै लाव दिग्लि लिथि बेफोरजों। ओ सारना होनानै। बरायनानै लाना थाङो आरो। आरो। बेनि उनाव जेब्ला मोनाबिलि सम जायो। अब्ला। जोंङो गलियाव आलारि बाथि लगायनानै मा होनो फागा गोदान बावनाय जायो आरो बिसोरनो। बेनि उनाव बिसोरनि मोदोमाव। मोदोम आरो। थाव गुबैखौ जोंङो फुनानै होयो। ओ बे सानखालि जोंङो मोसौखौल' फालिया। जोंङो नखराव थानाय जेरै बोरमा अमा बायदि जोंङो फालियो आरो आरो बेनि उनाव जा बे मानसिनि बैसागु। बैसागु। बे बैसागुखालिबो जोंङो फुङावनो दुगैयै लोबै आलारि बाथि लगायनानै नखरनि जा ओ गेदेर गोलाव आइ आफा बिदा फंबाय। ओ आदा बाजै। आबै- आबौफोरनिफ्राय जोङो बोर लायो। आरो बिसोरनो मान होयो आरो। जोङो न'खरनि अनगायैबो गामिनि जा गेदेर गोलाव आबै -आबौमोन जानाय जोंनि जाय गोदोर जानायफोरनियाव जोङो मान बोर लायो आरो मान होयोनायखौ जोङो मावबोगासिनो दङ आरो। बेनि उनाव जा थामथि साननिफ्राय जोङो बयबो गामिनि बोराय- बुरै, आबै- आबौ, सेंग्रा- सिख्ला, गथ'- गथाय गासैबो ज' ज' जानानै मोसानो ओंखारो आरो। जोंनि ओ दामग्रा -आगजुफोर लानानै नोंथां। बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव जा बे गोदोनि दामग्रा जोंनि दोरोङारि दामग्रा बेफोरखौ ओ दासिम दासिमबो बाहायोना बाहाया आरो मा मा जिराद बाहायोमोन बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोंनियावथ' दा दामग्रा- देग्रायानो जोंनि ओनसोलाव सोलियो आरो। खाम, सिफुं सेरजा ओ माहोनगोन ओरै जाबख्रिं, डल खाम सिफुंआ थाखाबाय सेरजा बिदिनो बायदि बायदि थरखा बेफोरो सोलियो आरो।
बेफोरखौ दासिमबो बाहायोना नोंथां?
औ। दासिबबो बाहायो जोंनियाव। दाबो बे ओसोलाव
औ।
औ।
अ नोंथांमोननि ओ औ बुंलाय नोंथां।
बो जुदि सोलावबो बिदि यासोलियो दा दासिमबो नोंथां?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव औ दासिमबो बे गोदोनि दोरोङारि आगजु जेरै खाम जथा सिफुं सेरजा आरो थरखा थां बिदिखौ जोङो बाहायनायखौ नुयो। आरो बे बेबो दा बे गोदान मुगानि दामग्रा जेरै बक्स बायदिफोरखौबो जोङो लानानै ओ मानसिफोरखौ मोसानो थांनायखौ जोङो गोबांखौनो नुदों आरो नोंथां। बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बे जा बैसागु फोरबोखौ जोङो मोसानो थांनायाव ओ मा मा ओ हिन्जावफोरा बा हौवाफोरा मा मा गाननानै ओ मोसानो थाङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। जोंनियावथ' दा हिनजावफोरा द'खना गाननानै थाङो दखना बेदर फालि दै आरनाइ। गोजा खालारनि बिदि। बेनिफ्राय ब्लाउस गोजा बायदिसिना खानायाव बिबार लायो बिदि आरो देलायनानै ओमफ्राय हौवाफोराबो गामसा गारो आरनाइ लायो बिदि आरो।
औ।
नोंथां मोननि थिं।
औ बुंलाय नोंथां
ओ बैसागो जोब खांना मायबाफोर फारसन जायो नामा बैसागोनि?
औ नोंथां ओ जोंनियाव बैसागुनि जा बे जोबथि सान बे सानखालि जोङो गासैबो ओ रायजो बा गामिनि सुबुंफोरा लोगो नांनानै। गामियाव ओ गामिनि गोजोननि थाखाय बा संसार सारनि गोजोननि थाखाय आलारि बाथि सावो। आरो बयबो ज लोगो नांनानै ओ जा बेे मोसानानै मोननाय माइरं बायदिखौ जोङो बोथिसे ज ओंखाम जालायो आरो। आरो बेनि उनावसो। जोङो बैसागुखौ बिदाय होनो था खाय गासैबो लोगो नांनानै। जा बे खायसे मुंदांखा रोजाबगिरिफोरखौ लाबोनानै। रंजानायखौबो नुदों आरो ओ गथ'फोरखौ। खौ जोङो जोङो ओ गोजौ फारसे। दावखोलांहोनो थाखाय ओ। मोसानाय रोजाबनाय ख न्थायाइाव रायनाय आरो बायदिसिना। खेला बादायलायनायफोरखौ जोङो। होनायखौबो नुदों आरो नोंथां जोंनि जा बै दाव जोङो बिब्दियैनो बिदाय होयो आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव बै बैसागुखौ माबोरै बिदाय होयो नोंथाङा एसे फोरमायनाहोलाय
थ' बैसागो बिदाया ओरैनो गामि नाङैनो मोनसे प्रग्रामस जायो आरो माने बैथि बेहाय फुजायाव लास सापतायावथ' फुजा जाखायो बैसागोनि औ बेहाय ओ मा होनगोन बेखौ सोरबा ओ जेनेबा मेट्रिक होखांनाय बायदिसिना ओमफ्राय बेफोरखौ बरायनाय थायो मिथिं जायो बेनिफ्राय ओ खेला धुलानि बेफोरबायदि खन्थाइ आवरायनाय बेफोरानो जोंनियाबो बिदिनो आरो जोंनि ओनसोलाव जोंनि
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओइ बे ओ गोदो जेरै ओ मोसौनि बैसागुखालि गोखा गोखै बुथुमनानै जायोमोन बिब्दि हुदाया दासिमबो दङना गैया नोंथां
औ नोंथां जोंनिथिंबो बे हुदाया दासिमबो दोङो
औ बिदिब्ला बे सान खालि ओ मा माजो मैगं बुथुमनानै जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां जोङो दा हाग्रानि जायखि जाया माबा खिफि बेन्दों ओ फुंखा माथि गालदाब बेनिफ्राय ओ मा होनो दिं खिया बायदि बायदि आरो थालिर फस्ला बेफोरबायदि गासै है माबा माबि एकस'था बिदनि मा सातथा बिद हाजुबाबाथ' सातथाफोर माबायो आरो बिदिनो आरो मेगं -थाइगंसखो बुथुमनानै बेनि अमा बेदर बा दाउफोरजों एवनानै जायो आरो
औ
औ नोंसोरथिंबो नोंथां नोंसोरनि ओनसोलावबो बिदिनोबा
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो जोङो मोसौनि बैसागु खालि सेजौ ओ दायेनता मैगं -थाइगं जोङो बुथुमनानै जानायखौ नुनो मोन्दों आरो बेनि गेजेरावनो ओ थालिर मै थालिर फर्स स्ला आरो थाइजौ खान्थाल आरो फुंखा दिंखिया आरो बायदिसिना ओ मा होनो बेखौ लाइ बायदिसिनाखौबो जोङो होनाय नुदों आरो नोंथां नोंथां बिदिब्ला दिनैनि बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थनोसै नामा
औ नोंथां दे बा गोजोननाय थाबाय औ नोंथांनिसिम दे जोबथा